औ नोंथां
अ जा जोंहा दिनैनि टपिकखौ मोनसे अमा एबा दाउ फिसिनायनि बागै रायज्लायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
नोंथाङा फ्रि दंनाालाययो
औ फ्रि नोंथां
गाहाय ओनसोलाव जे बिदिनो गोबां रोखोमनि जे गामियारि एबा टाउन सोहोरावबो गोबां रोखोमनि जिब जुनार दाउसा एबा अमा बोरमा बायदि फिसिनाय जायोना नोंथां
औ जायो नोंथां
नोंथाङाथ' बिदिनो अमा फिसिनाय दाउ फिसिनायखौ नुबाय जानांगौ
औ
औ जे अमा फिसिनाय जे अमा बे मोनसे बिदिनो गुबुन न'खरनिफ्रायबो एबा टाउन सहरनिफ्रायबो एबा बाजारनिफ्रायबो बायनानै मोनो आरो जे बे अमखौ बिदिनो फेदेरनानै जे मानसिनो नांगौ जानाय बिदिनो जे थाखा फैसा बेयाव सुफुंनो हायो आरो जे अमानो बिदिनो आदार नांगौ जानाय दै गुन्दै आरो जे थाखा फैसा गैयि समाव जे गुन्दै बायनो हायियाव थास'बो होयो आरो उफ्रिबो होयो जे जुमाइनिफ्राय मोननाय नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो जे मोसौ मोसौखौबो जे टाउन सहरनि एबा न' खाथि एबा गामि सोहोरनिफ्रायनो जों मोननो हायो जे अमा बिदिनो मोसौखौबो फिसानिफ्राय जे गोदोदसिम फेदेरनानै दाम-दाम्ब्रिया जे गाया जे बिदिनो मोनसे गाइखेर होयो आरो गायखेरखौ मानसिया लोङोबा बिदिनो थांना थानायाव जिउआव जे गोगोम देहाखौ मोननो हायो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
आरो जे मोसौजों जे हालुवाजों जे माइ आबाद एबा गोरान आबादबो मावनाय जायो जे जेरै माइ आबाद खुसे बिदिनो आरो जे आलु आबाद आरो बिदिनो कबि आबाद बायदिसिना बिदिनो आबाद मावनाय जायो आरो जे बे बे बिदिनो मोसौ फोर जोंनो जे आबादफोरखौ मावो बे आबाद बे आबाद खौ मोननानै मानसिया बे आबादजोंबो थांनानै थायो नंगौना नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
आरो जे अमा ए दाउ दाउआबो मोनसे जे फिसानिफ्राय जे फिसानिफ्राय एबा टाउन सहरनिफ्राय बेखौबो बिदिनो बायनानै लाबोनानै न' आव फिसिनानै जे बिदिनो बिदै एबा बिदै बे बिदैखौबो जे दुखानफोराव बिदिनो होयो आरो जे दुखान फोराव होयो बिदि बिदिखौबो जे बे बिदैखौबो जेरै बिदिनो दाउबो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिदिनो दाउ थायो। बिदिनो कयलार थायो बिदिनो हांसो बयलार बिदिनो थायो नोंथ' नुखाबाय जानांगौना नोंथां औ जे आरो दंबावो जे न'नि बिदिनो दाउ न'नि दाउखौबो जे न'आव फिनानै जे गोदोद खामनानै जे बिनि फिसा बिदिनो बिदै बिदिनो दैनानै बे बारि लांनानै उनाव गुबुनफोरनोबो जे नांगौ जानाय बादि बिसोरनोबो फानहरनो हायो आरो गाव गायनो जे नांगौ जानाय फैसा बेखौबो सुफुंनो हायो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
आरो जे बोरमा बोरमायाबो बिदिनो जे न'आव बिदिनो गुबुनफोरनिफ्राय बिदिनो लाबोनानै जे न' आव फिसिनानै बेखौबो गोदद खामनानै बिदिनो नांगौ जानाय बेयावबो सुफुंनो हायो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ जे जे आं बाथ्राफोरखौ बुंबाय नोंथाङा आंनि बागै फंनैसो आं बुंनायनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा।
औ नोंथां नोंथाङा दा जाखिनि बुंलांनाय बेफोर नंगौ गासिबो सैथो दा आंबो बेफोर माखासे जिब-जुनारफोरनि बागै एसे बुंनोसै ओ जोंहाथ' संसार जानायाव बेफोर ओ माखासे जिब जुनारफोरखौ फिसिखायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा आंबो बिनिनो गेजेराव ओ सिगाङावनो अमानि बागै बुंसै
औ
दा अमा होनोबाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जों अमाखौ फिसिखायो। बे अमाया आरो गोदो गोदाय बे अमाखौ बर'फोरा बांसिन फिसियोमोन।
औ
दा बर'फोरनि गासिबो न'खरावनो साफ्रोमबो न'खरावनो अमा फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन। दा बेबायदिनो अमाखौ फिसिनानै बर'फोरा ओ माखासे न'खरनि जा नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर बेफोरखौ अमा फिसिनानै बेफोरखौ ओ फाननानै रां खामायनानैबो बिनि रांजोंनो न'खरखौ सुफुंनो हायोमोन। आरो अमाखौ जोङो बेबादिनो खाजा महरैबो बाहैयो जेनेबा जानायाव ओ। बेबादिनो अमाखौ जों बेदर महरै बो बाहायो अमाखौ बेबायदिनो जों बर' सुबुंफोर बा गुबुन सुबुंफोराबो। ओ जानाय आदार हिसाबै बेखौ जोङो ओ रुनानैबो जायो एवनानैबो जायो। सावनानैबो जायो हांनानैबो जायो। अमायानो बिनिखायनो बयनिख्रुइबो बांसिन जाजानाय बेदर होननानै बुंनो हायो बांसिनानो अमा बेदरखौनो जाखायो।
नंगौ
दा बेनिखायनो अमा फिसिनायाबो जोबोद गोनां।
औ नंगौ।
आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां जिब जुनार फिसियो जेरै मोसौ। मोसौनि बागै बुंसै आङो मोसौ बर'फोराबो गोबां फिसियो आरो लोगोसे गुबुन गुबुन हारि हारिनि सुबुंफोराबो फिसियो। ओ दा मोसौआबो बेबादिनो ओ न'आवनो फिसिजानाय जाथोसे जुनार। ओ मोसौखौबो सुबुंफोरा न'आवनो फिसिनानै ओ बेखौ ओ मोसौ हालुवाखौ आबाद मावनायाव बाहायो नोंथाङा बुंलांखाबाय। दा जोंहा ओ गोदो गोदायथ' बिदि ट्रेक्टर बा बायदिसिना मेसिनफोर गैयामोन। बे मोसौजोंनो हालेवनानै जोङो माइ आबादखौ मावोमोन बा गुबुन गुबुन आबादफोरखौ मावोमोन। दा माइ आबाद मावनायनि बिथ बिथिङावबो मोसौआनो गाहाय मोसौ आलुवाखौनो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ बिदिनो गोदो गोदाय मोसौ मोसौ हालुवाजोंनो हालेवनानै गावसोरनि ओ आबाद मावनायखौ सामलायलाङोमोन।
नंगौ।
आरो बेबादिनो दङ मोसौ गाय मोसौ गायखौबो जों गोबां फिसियोमोन बे मोसौ गाइनि गेजेरजों गाइखेरबो मोनजायो आरो लोगोसे मोसौ गाया फिसाबो जोनोम होनो हायो। ओ बिनिखायनो जों मोसौ गावखौबो गायखौबो जोबोद फिसियोमोन। दा बेबादि बिदिनो मोसौनि बिथोराव जाथोसे मोसौ दं जायखौ जोङो ओ बेबादिनो जार्सि मोसौ होननानै मिथिनो मोनो। ओ जाय गोबां गाय खेर होनो हायो ओ बिनि गेजेरजों जों बे मोसौनिफ्राय जों गाइखेरखौ दिहुननानै जों बेखौ फाननानै बो रांबो खामायनो हायो लोगोसे बे गाइखेरखौ जों साहा फुदुंनाय बा लोंनाय बायदियावबो बाहायो‌। आरो बेबायदिनो जोंहा दाउबो फिसियो ओ बेफोर दाउफोरखौबो जोङो जो आरो जोला मोननैबो रोखोमनि दाउखौ फिसियो। दा दाउ फिसिनायाबो बेबादिनो गोदोनिफ्रायनो फिबोखायो। दा बे दाउखौ जोङो फाननानैबो रांबो खामायनो हायो लोगोसे ओ बेखौ न'आवनो आलासिफोर फैयोब्लाबो बे दाउखौनो बुथारनानै जों आलासिफोरनोबो जाहोनो हायो। आरो लोगोसे बे दाउआ बिदैबो दैयो। जाय बिदैखौ जोङो ओ खम समावनो रुनानै बा एवनानै जानोबो हायो बेनिखायनो
ओ दाउ फिनायाबो गोनां आरो दाउनि बिथोराव दं जोंहा हांसो हांसोखौबो जों गोबां फिसियो।
ओ हांसोनिफ्रायबो जों गोबां फिसाखौ मोननो हायो। हांसोआबो गोबां बिदै दैयो दा बे हांसोनिफ्रायबो जों बिदै खौबो मोनजायो।
बेबादिनो हांसोनि दामाबोथ' आथिखालाव गोबां दा बेबादिनो हांसो फिसिनानैबो जों रां खामायनानै गावनि न'खराव गोनां जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ बे रांजोंनो बायनानै जों सुफुंनो हायो।
औ आरो बेबायदिनो जों हांसो फिसिनानैनो गोबां बिदिनो रां खामायनायजों लोगोसे ओ न'खरखौबो दैदेनलांनो हायो।
औ नंगौ।
औ दा आरो नोंथाङाबो फोरमायना होबावनो हागोन नामा बिनि बागै एसे?
औ हागोन जे नोंथाङा जे बाथ्राफोरखौ बुंबाय बे नंगौ आरो बे सैथो। जे बाथ्राफोरखौ नों बुंलांखाबाय जे बिदिनो बेनिफ्राय जे खामायनानै बिदिनो जे फिनानै मोननाय जे थाखा फैसा बेखौबो नांगौ जानाय सुफुंनो हायोमोन बेनि थाखाय आरो जे अमाफोरखौ जे गाहाय ओनसोलनिफ्राय बे नों बिदिनि जे गामि ओनसोलनिफ्राय बिदिनो फिनाय बे फिनायखौबो गुबुन गुबुन बिदिनो से ओनसोल फोराव बिदिनो लांनानै बिदिनो बिदिनो जे आरो बिसोरो बिदिनो फुथारनानै एबा फार्म बनायनानै बिसोरो बिदिनो फानहैयो आरो जे गुबुनफोरनो नांगौ जानाय जेफोराव फिनो मोना जेफोराव बिदिनो जे एलाउड गैया माने जे जेफोराव बिदिनो मोनसे बिनिनो जोबफिनो मनि बिदिनो हादोरफोर आरो बिदिनो बा बिदिनो मोनसे जेरै बिदिनो ओनसोलफोर थायो बिदि ओनसोलावबो बिदिनो फुथारनानै फानहैयो आरो जे नांगौ जानाय मानि बिसो बिदिनो बेदर बिदिनो मानसिनो नांगौ जानाय बादि बेदरफोरखौबो अमाया होयो नंगौना नोंथां आरो जे आरो जोंहा समाबो जाना फैबाय जों बेसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां
औ दे नोंथां